औ खोनाबायना औ।
औ।
होनबा जों औ सावरायनाय खौ स्टार्ट खालामनोसै।
औ। नोंथाङा ओ अबे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों अननानै एसे बुंनानै होदो दे।
गेलेनाय एबा क्रिकेट क्रिकेट गेलेनायनि सायाव एसे सावरायनोसै।
औ औ। ओ होमबा आं माखासे खोथाफोर सोंनो सानदों।
औ
क्रिकेट ओ क्रिकेटआ माब्लानिफ्राय जागायजेना मिथियोब्ला आरो ओमफ्राय दा बेसेबां गिदिर जाबोखो क्रिकेटआ बुहुमनाङैनो ओमफ्राय ओ क्रिकेटखौ माबोरै गेलेयो मारै मारै बेनि एसे लासै लासैनो फोरमायलांदो आरो।
अरिजन नायनोसै अरिजनखौ खौ जों नायोबा ब्रिटिश एबा इंलेण्डआव गेलेनाय जाग्रोदों फार्स्टआव
औ।
बिसोर लासै लासै दस्रा दस्रा कान्ट्रियाव स्प्रेड जाबाय एबा गेलेनाय जाबाय। दा सिटार्ट जानायखौ एबा जों ओ क्रिकेटनि साबसे देरसिन एबा वर्ल्ड काप क्रिकेटनि वर्ल्ड कापखौ नायहरोबा स्टार्ट जानाया नाइनटिन सेभेनटिफर सेभेनटिफाइभ नाइनटिन सेभेेनटिफाइभआव क्रिकेट वर्ल्डखौ फार्स्ट खौ हस्ट खालामनाय जादोंमोन।
नाइनटिन सेभेेनटिफाइभआव ने?
औ।
दि औ ओमफ्राय बेनि बि मु मामोन बिनि मुङा?
क्रिकेट वर्ल्ड काप।
औ। क्रिकेट वर्ल्ड काप
क्रिकेटाव क्रिकेटखौ जाय सालायो जेरै जों फुटबलनिखौ मिथियो फिफा
औ।
फ्रिफेरेसना सारिस लायो बेबायदिनो क्रिकेटआवबो आइसि सि होनोना
औ औ।
या क्रिकेट बर्डनि साबसे देरसिन बेनो क्रिकेटनि रुल्स नियमथि आरो खेला जानांगौ माबायदि जागोन मा समाव जागोन बेखौ नायो। आइ सि सि आरो क्रिकेटखौ दा ओ हिनजाव हौवा मेन्स आरो उमेनस मोनैबो थिम दंना आलदा आलदा गेलेनाय जायो। न'त जास हौवाफोर हिनजावफ्राबो एबा आइजोफ्राबो गेलेयो।
औ
दा बेखौ नुबाय स्टार्टिंखौ होनबा माबाफोर सोंबावनांगौ दंमोन नामा?
औ। ओ दा नोंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय क्रिकेटआ जोंहा नाइनटिन सेभेेनटिफाइभआव
फस्ट वर्ल्ड कप आव
फार्स्ट बादायलायनाय खुंजेनन्दों ना? वर्ल्ड काप खुंजेनन्दों। ओमफ्राय बेनि जागायजेनन्नायाथ' ब्रिटिसाव जादों। दा बेलासि लासि ज फैनानै जोंनि भारतावबो फैदों बा गुबुन गुबुन हादोरावबो थांदों। ओमफ्राय दा ओ सिगां सिगांनि समाव हौवासाफ्राव ना हौवासाफोराल' बा मेलफ्राल' गेलेनाय जायोमोन ना?
उम बांसिनै औ
लासै लासैहाय जगा जुगनि जौगालांनायनि गेजेरजोंहाय दा हिनजावसाफ्राबो गेलेनाय जासै। ओमफ्राय दा ओ दा नियम निथि नियम निथि दा बिसिबां गेलेगिरिफोर नांगौ ओमफ्राय मा मा नियमफोर दं बेनि सायाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
गेलेगिरिफ्रा फार्स्टआव टिम मोनै थागोन। आरो गेलेगिरिफ्रा जेरै फुटबल बेबायदिनो क्रिकेटआबो इलेभेन एलेभेन आरोना एगार' एगार' जन।
औ
ओमफ्रायो बेना रुलस आ बेलेग जायो बे किं टिम एबा जाय जाय टिमा बुगारगोन। ओमफ्राय जायथि मा खुबै गोन बलखौ बे जायो बेखौ थांनायनि सिगां आंनो होननोसै क्रिकेट गेलेनो मा मा नांगौ। क्रिकेट गेलेनो बल नांगौ बेट नांगौ ग्राउनड नांगौ जाययाव गांसो गैयै ग्राउनड एबा जों स्लिम जाव्लिबनानै बानायनांगौ जायो ओमफ्राय स्टामस नांगौ।
औ
दा बेखौ नांगौ आरो ओमफ्राय टिम मोनै थायो। बिसोरो कइन टच एबा माबा मोनसे राहाजों सोर बुग्रोगोन एबा सोर खुबैगोन बेखौ डिसाइद खालामो। ओमफ्राय मोनसे टिमा फार्स्टआव बुग्रोनानै स्करखौ सेक खालामो आरो ना रनज बुगोन ओमफ्राय दा जों माबाफोर रुलस एद रेगुलेसनखौ नायनो थाङोबा गोबांनि दङ।
औ
ओ बेखौ जों होनोबा मेेन नाखौ जों लायोबा आउट थां आउट ना गल खुबैनायाव आउट लायो जों रान रान आउट लायो। आरो बल खुबैनायाबो बिराद टाइप खुबैनो हायो नों स्पिड खुबैनो हायो एबा फिदिंनाय खुबैनो हायो। बेबायदि मेला दं आरो माबाफोर सोंबावनो गोसोबा सोंनो हागोन।
औ आंबो एसे ओ मिथियो एसे नों होननाय बायदि स्टामपस नांगौ ना? ओमफ्राय ओ बेटिं खालामग्रा नांगौ बेट नांगौ बल नांगौ ओमफ्राय प्रटेकसननि थाखाय अ खेबबो गानोना? खर'आव ओमफ्राय हेलमेट गानो इउनिफर्म गानबाय ग्लाबस गानबाय औ ओमफ्राय जोंहा जाय जाय टिमा मिटिं खालामगोन बिसोरो फारि फारि मिथिं खालामबाय थागोन्ना। सिक्स सि अभार थायोमोन नामा?
अभारा नोंनि बे गेलेनायनि सायाव जायो आरोना। आं बेखौ खोन्थाहरगोनोसै क्रिकेटआ जास्ट मोनसेल' माबा थाया आरोना फरमेट थाया
औ।
क्रिकटआ मोनब्रै एबा मोन-मोनथाम मेन जों मोनथिनाया। पास्ताव टि तुइनटि टि टुइनटि होनोबा बिस अभार थि टुइनटि नालाय टुइनटि होनाय माने टुइन्टि अभार थायो आरोना मोनसे अभाराव सयथा बल खुबैनो मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय अडि आइ वान दे इन्टारनेसनेल होनो। बे फिफ्टि फिफ्टि अभारनि जायो। जाय जोंना वाल कापआ सारि बोसोरनियाव जाबाय थायो फार्स्ट वाल काप जानाया बे सिक्सटि अभारनिमोन दायो बेखौ एसे खमायनानै फिफ्टि अभार खालामनाय जाबाय। बिनि उनाव आरो दंबावो मोनसे बेखौ होनो टेस्ट टेस्ट मेतच एबा टेस्ट सिरिज जायया मेइन टेस्ट टेस्ट टि इ एस टि टेस्ट। टेस्ट मेटस
औ।
स' क्रिकेटआ बे फार्स्ट फर्मेटना क्रिकेटना टेस्ट आरोना बेहाय मोनसे टिमानो बे टिमखौ सानबा एबा सयदिनबो खालामनो हायोमोन। गावनि टिमनि मानसि माबाब फ्राआउट जा आउट एबा थैयाजासिम गेले हायोमोन आरो। ना स फार्स ओ क्रिकेट टेस मेस जोंसो सिथाथ जादोंमोन। फिफ फिफटि फिफटि अभार तुइन्टि अभार बे उनाव फैनाय जादों। क्रिकेटनि थ्रु फर्म औ क्रिकेटनि थ्रु फर्मआ टेस्ट मेचसासो
आस्सा माने दा मोननै मोनथाम फरमेट दङ जाहैबाय ने माने मोननै मोनथाम नियम निथि दङ। जायजों गेलेयो बिस अभारनि बा फन्द्र प अ पन्सास अभारनि बाजि अभारनि बा नैजि अभारनि बा मानि लागाथार माने एखेराहैनो गेलेबाय थानो हायो थैजासिम ना मेम्बार्सफ्रा थैजासिम बेसिम आवट जाजासिम गेलेनो हायो ओमफ्राय दा ओ बल खुबैयोबो नों जेरै होनदों गोख्रै खुबैनो हायो बा फिदिंनानै खु बैनोहायो ना ओमफ्राय बारादाय लासै खुबैब्लाबो वाइट बलबो जायो नामा?
ओ वाइट बला जाहैबाय जोंना बे पिच होनो आरोना बे ग्राउन्डआव गेजेराव जाय खुबैयो बलखौ
उम
पिचसआव लाइन्स दङ। अ आम्पायार थायो आम्पायार थायो सानै बेबा साथाम। मेन आमफायेर थायो साइड आमफोर थायो बिसोर नायो वाइट बलां ना बे लाइन्सनि बाहारायाव थांबा बे वाइट वाइट बल जायो।
उम उम।
आरो नबल बेफोर दङ। जेराव खुबैग्राया गावनि लाइननि बाहेरायाव ए बा एसे गोजानाव थानानै खुबैयोबा बेखौ नबल होननाय जायो।
औ।
आरो एसे दडेनजारेस एबा गिथाव खुबैयोबा बेखौबो नबलाव लायो।
आचसा औ औ। माने बे खुबैनाया बिराद गोख्रैद्राय
गोख्रैद्राय ओमफ्राय बे जाय बेटिं खालामगासिनो दं बेनाव मोखांफ्राव एबा ओ माने इन्जु इनजुरा इन्जु इया हाइ रिक्स जायोबा बेफोरखौ खालामनाय जायो।
औ औ आदसा दा नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय माबायदि माबायदि गेलेयोना नियमफोरखौ। जारिमिन खौबो मोनथिबाय दा ओ जोङो जोंबो जायफ्रा क्रिकेटनि सायाव नियमफोरखौ बारा मि थिया मिथियाब्लाबो ओ जोंनि भारतनि मुंदांखा बिराट कहलिखौथ' मोनथि जाहैबाय बिराट कहलि धनि बे आरो सोर सोर दंबावो?
र'हित सर्मा सेकर धावान
बिसोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि भारत हादराव बेसेबां ओ मुलाम्फा जादों बा बिसेबां ओ मुंदांखा जानो हादों बेनि सायाव एसे
औ दा क्रिकेट एबा बेखौ सिगांनिफ्राय गेलेनाय जायोमोन आरोना। दा फार्स्ट जों इण्डिया एबा जोंनि भारतआव वर्ल्ड काप देरहानाया नाइनटिन ओइटिथ्रियाव देरहादोंमोन।
नाइनटिन ओइटि थ्रि
औ बेखौ कपिल देब बे केप्टेनमोन बे टाइमाव बिसोरो देरहानानै लाबोदों बिनि सिगां भारतनि क्रिकेट बर्डआव ओ गोरिबानो होनजायोमोन फेसिलि टिस गैया नोंनो प्लेस थाखा खाय रां गैया। ग्राउनाव हाय मेनेस मेन्ट खालामनो रां गैया मेटस मोनसे खुंनो फैसा गैयामोन आरोना। जाय दिनाव नाइनटिन ओइटिथ्रिआव वर्ल्ड काप देरहाथावाबाबो देरहाना फैनानै बे भारत निफ्राय क्रिकेटनि कालचार एबा क्रिकेटनि सायाव अनेक चेन्जेस फैदों एबा सोलायनाय फैदों
औ
दा थिग बेबायदिनो नाइनटिन ओइटिथ्रियाव जेरै कपिल देबमोना बिसोर सार्टिं खालामोबबाय बिनि उनाव फैदों सचिन सचिन तटेन्डुलकार नाइनटिन नाइनन्टिस आरो टु थावजेन एराखौ बिसोरनो हल्ड खालामना फैदों आरो बिनि उनाव धनि फैबाय बिसोर आरो बिनि उनाव भराट कलि दा मोनसे खालामनाय बायदि आरो थु थावजेन इलेभेनाव जों खेबसेबाव वर्ल्ड काप लिफ खालामनो हादों। आन्दार ड'निस केपटेनसि। त बिसोरो अनेक गोहोम खोख्लैनो हादों जोंनि दा भारतावनो जेरावबो गेलेनाय जायो क्रिकेटखौ आरो भारतखौ होननानै बुङोबा मुख'जाथाव दा
औ
बुहुमनाङैनो मोनसे क्रिकेटआव गोरों बेखौ जों मिथि नो मोनो आरो मिनथिजायो
औ
माबाफोर सोंनो सोंबावनो नामा?
सोंनांगौथ' गैला आं मिन्थिनो मोनबाय जे क्रिकेटआ माब्ला गेलेेजेना माब्ला देरहाजोबनानै - थ्रि ना बेनि उनाव टु थावजेन इलेभेन